अ खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां। नोंथाङा। फ्रि दंना?
औ औ दङ।
अ नोंथांजों माने जोंनि बे बर' सुबुं माहारिनि हाबानि सोमोन्दै एसे सावरायलायनो होननानै हरनाय जादोंमोन आरो।
औ औ रायलाय जागोन।
औ माने जोंनि बे बर' समाजावबोथ' गुबुन हारिफोरबायदिनो माने हाबा हाबाया सोलियो नालाय। बिनि सोमोन्दै एसे गुवारै एसे सावरायनोसै आरो ना। औ दा आं गिबियावनो होनसै होनबा माने जोंनि बे बर' सुबुंमाहारिनि हाबानि सोमोन्दै आरोना। जेनेबा जोंनि बे हाबा होननानैब्लाथ' जेनेबा गोदोनिफ्रायनो सोलिबोन जोंनिया माने हाबा होननानै बर'नि हाबा होननानै मिथियोब्ला बर'नि बे हादासुनि हाबा बेखौ जोंहा मिथिसिनो आरो। हाथावसुनि हाबा मुङै जोंनिया एसे मिथिसारजाबोनाय।
औ।
ओरैनोथ' जोंनि हाबाया मोननै बायदियानो जायो नङा होमबा? दाथ' जेनेबा ओरैनो। सानाव हाबा मोनसे दाननाय आरो मोनायावहाय जेनेबा अनला खारैजों माने हाथा खुरनाय आरो। उ। दा जेनेबा जोंनि बे बर'नि बे हाबायावहाय मा मा गोनां जायो होननानै बुंला आं बुंनोसै जे गोदोनि समावनो माने गोदोनि समनिफ्रायनो सोलिबोनाय बे हाबाया जोंनिया माने। माबा आरो। गोदोनि सम समावहायथ' दाय रेगहायनो माने हाथा गुराननो होयोमोन बेवहाय माने अनला खारै अनलाजों खारै सङो आरो। दाउला होफायो दाउला दाउ आरो दाउजो दाउ बेवहाय माने हिनजाव गोदाना माने हौवा गोदाननो। संनानै खुरनानै जाहोयोमोन आरोना।
औ औ।
औ दा जों अनलाखौ माबोरैहाय सङो होनना बुङोब्लाथाय जेनेबा अनलाखौ माने माइरंखौ सोमनानैहाय। दे उवाल आवहाय देनानैहाय। माने बेखौ इसुङाव माने हिनजाव गोदान माने संनाय जायो आरो जेनेबा खारै होनानै दाउला दाउ बा दाउजो दाउनि बेदरखौहाय संनानै होनाय जायो बे आरो जोंनि बे हाथासुनि हाबायावहाय माने जोंनि बे गाम्बारि खामफ्लायनि गोनांथि जायो आरो। बे गाम्बारि खामफ्लायखौहाय माने जोंनि बर' फोरा जेबो गाजाल दोआलासिनो माने गाम्बारि दंफांनि दाननाय जायो आरो। आरो बेवहाय हाथानिबो गोनांथि जायो जोंहा। हाथायाव लानानैहाय ओंखाम बा अनला खारैखौ राननाय जायो। बेबायदिनोसो गोदोनिफ्रायसो सोलिबोदोंमोन। नाथाय जोंनि बे दानि बे बर' समाजावथ' गोदोनिफ्रायहाय आथिखाल एसे जौगासारबोबाय आरो। जाबाय नालाय। नफोरनि बायदिनो बे हाबाफोरावहाय जेनेबा हाबानि सि सिगां लाइजाम लाइजाम साफायसिगोन बेबायदिनो आलासि बाहागि बंस'फोरखौहाय बिदिनो लिंहरलायसिगोन ओमफ्रायहाय बिदिनो गुबुनफोरनि एसे सोलोंबायसै जोंनियाबो बा बि बे स्टेन्ट हाउसनिफ्राय जि बाय सोंनानैहाय एसे डिजाइन बायदि आरि खालामनानै माने एसे समायना महर खालामो आरो जेनेबा बे हाबा थिलिखौ जोंनिया। बेवहाय माने गुबुनफ्रा बिदिनो जि भारा बायदि मा लानानैहाय सोङो आरो बे हाबाखौ जोंनिया दा आथिखालावबो बेखौ दाना जों नुनो मोनसै। दा बेबादिनो ग्रोम ग्रामनि माने बर'फोराबो माने बेबायदिनो दानि जुगनिजों सोलिनानै बे बक्स दामनाय बेम पार्टि दामनाय बायदि खाम सिफुं दामनाय आरिजोंहाय माने हौवा गोदान हिनजाव गोदानखौ बरायनानै हाबा होनायखौ जों नुनो मोनो आरो। बेबायदिनो आरो हाबाखौथ' जेनेबा माब ओ बिदिनो मोनसे थि सम नायनानैहाय माने दाननाय जायो आरो सोरनियाबा बेबायदिनो सानाव सोरनियाबा हरावहाय बेबायदि गोलैयो आरो बेबायदिनो हिनजाव गोदानखौ माने खायसे बायदिया नायनानैहाय लाबोखायो हौवानि आरो खायसे बायदिबा बेबायदिनो हिनजावनि न'खरावहौ गोान बर' गोदानखौ लांनानैहाय हाबा दानहैयो आरो बेबायदिनो लाबोयो आरो न'आवहाय बेबायदि दिनो हौवा गोैदान न'आवहाय रिसिपसन खालामनानैहाय आलासि बा बाहागि बंस' बा रायजोफोरखौहाय ओंखाम जाहोयो आरो थेब्रेहाय बोथिसेनो। दा जोंनियाथ' आरो बर'नि हाबा बे अमा बेदरा थाखाथारो नङा होमबा?
औ औ नंगौ
बिदिनो ओंखाम थाबाय दालि बायदि अनला खारै थाबाय बेबायदिनो सबायाइ खारै थाबाय बेबायदिनो अमा बेदरबो थाफायो आरो जोंनिया
औ औ नोंथांमोननि थिन बेनिफ्राय स' सबायबो होफायो नामा माने हाबायाव?
औ सबाइबो होयो खायसेया होआ-होआ खायसेया होयो ओमफ्राय बेबायदिनो आरो सानावबो अनलाजों ना थुर ग्रान बेबायदि होफायो आरो। दा नोंथाङा नोंथांमोननिथिंहाय माबायदिहाय बर'नि हाबाखौ फालियो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
ओ जोंनिथिंथ' जेनेबा ओ गोदो-गोदोनि बादि नेमफोरा एसेबां माने नोंथाङा बुंनाय बायदि गोदो हाथा बाहायनाय जायोमोन बेफोर बेनि उनाव हाथासुनि होनाय नेमखान्थिजों माने हाबाखौ होनाय जायोमोन आथिखाल खालाव माने जोंनियाव बि ग खान्थियाबा एसे सोलायबोबाय आरो। जेनेबा ओ गाम्बारि खाम बारि खा-खामफ्लायनिनो जेनेबा बाहायनाया गैला जोंनाव बेनि सोलाय माने ओ बेलेग ओ जेनेबा जिगाब बुन्थाफोरखौबो बाहायनाय नुयो बा बस्थाफोरखौ बाहायनायखौसो नुयो आरो जि गाब बुंन्थायाबो बुंनो जोंनि गेजेराव माने गैय बाहायनाया गै ला बेनिखाय माने फिथाखौसो बाहायनाय जायो हौवा जनाया। बेयाव हाथासुनि हाबायाव। बेनि उनाव आरो बै हाथानि बाहायनाया हाथानि बाहायनायाबो जोंनाया जोंनाव माने गैला आरो। जायनो बे ओ उल्थैनो बै ओ स्टिलनि स्टिलनि मोननाय गामलाफोरखौसो बा गारबाफोरखौसो बाहायनाय जायो आरो।
औ।
बुंङोबा बेनिफ्राय आरो हाथासुनियाथ' गोदो बांसिन हाबाखौनो हाथासुनि होनाय नुनो मोनोमोन। आथिखालाव जोंनाव माने हा थासुनि होनाया माने गोबां खम जानायखौ नुनो मोनबाय आरो ना।
औ।
ओमफ्राय ओ हाबायाथ' जोंना मोनद' रोखोमनि दङ होननानै बुंनाय जायोना हाबा गोलाव हाबा गु सुं बेनि उनाव खारसननाय इनि उनाव आरो दोनखारनाय। दंखा लाखिनाय। बेफोरबाय दिनो माने ओ मोनद' रोखोमनि मोनो आरो ना हाबाफोर खौ गोदोआवनो बेनिफ्राय हाबाखौ माने जोंना ओ गोदोनि हाबा होनोब्ला आसान सानखा थेबनाय बा ओ जौ लानानै नायनो थांनाय बेनि उनाव माने बा जाय हिनजावसाखौ जाय हिनजावसा माने ओ जायनि न'खराव माने हिनजावसा थायो आरोना बै न'खराव जौ लाना थांनानै ओ जौ लोंहोनानै माबा हैनानै बा जौ हैनानै जुलिखौ थि खालामदोंमोन आरो। बेनिफ्राय बे जौखौ माने जेनेबा थेबनानै दोननायनि गेजेरजों माने ओ जुदि माने नों हिन्जावसाखौ हरनो गोसो गैयाब्लाना ओ माने नों सातदिननि गेजेरावनो बे जौखौ फिरहैफिननांगौ बा सानखौ फिरायहैफिननांगौ आरो। फिरायहैफिनाबा माने ओ बेखौ हाबा हरो होन हाबा हरगोन होननानै माने गनायनानै लानाय जायो। आरो बुंनो थाङो थोब्ला जोंनाव माने ग्लबेलाइजेसननि गोहोम गोल्लैनानै माने नोंथाङा बुंनाय बादि माने गोबां गोहोम गोल गोेलोयनायखौ नुनो मोनो आरो जेनेबा गोदोथ' जोंना बर'नि हाबा बुङोबा थालिर बिफांफोरखौसो थालिर बिफांनि बिलाइ बेफोरबायदिखौसो माने ओ माने सायनासालि होनोमोन दा?
औ, औ सायनासलि।
पेनदेल जेनोबा बे बेखौ माने मिथिंगानिफ्राय मोननाय माने मुवा, बेसादफोरखौसो जेनेबा बाहायनाय जायोमोन आरो। आ ओ बेनिफ्राय आथिखालावथ' जोंना बै ओ जेनेबा पेन्देल बायदिफोरखौसो बाहायनायखौ माने ओ जिफोर बाहाय बाहायो नाया नोंथाङा बेफोरखौसो नायनाय नुनो मोननाय
औ थारैनो
अ नोंथाङा आरो माबाफोर मिथिनो लुबैयो नामा आंनो माने हाबानि बागै?
अ नोंथां नोंथांमोननिहाय नोंथांफोरनिथिंजाय माने एसे बांसिनै बुंलांबाय नोंथांमोननिथिंहाय गाम्बारि खामफ्लाय हाथा बेबायदि बाहायला होननाया
औ औ
होमबा नोंथांमोनथिं एसे सोलाय सोलायसिनथ्रोबाय आरो ना?
औ औ सोलायबाय नोंथांमोननि थिंलाय?
जाय जोंथिंजाय गोदोनि बायदियानो जेनेबा जों जि नुबोदों माने बेखिनि नेमखौनो जों दासिमबो नुयो आरो जेनेबा गाम्बारि खाम फ्लाय खौ माने जायनि नख'राव दं माने बिनियावहाय माने नागिरना लायथारनांगौ जायो आरो जोंनिथि
औ औ जों नङा बे नेम नेमा गैया आरो
औ हिनजाव गो हिन्जाव गोदानहाय माने आरो औ हिनजाव गोदानाहाय माने अनला ओंख्रिखौबो आरो गावनो इसुङाव हाबनानै माने संनानै फोमोनथारनांगौ आरो बिनिफ्राय माने गावनो हाय लाबोनानैहाय हाथायाव थिखांना लाबोनानैहाय गिबियाव हौवा गोदाननो होग्रोबाय ओमफ्राय आरो हौवा गोदानजों थाफानायनो होबाय उनावहाय रायजोफोरनो एसे रानना होनांगौ आरो बेबायदियै सोलियो जोंनिथिंजाय।
औ औ औ
दा नोंथांमोनथिं अब्ला बिदि बायदि नुनो मोनलिया आरो ना?
माने ओ बुंनो थाङोब्ला बे अनला खारै संनाया दङ' माने ओ गोदो दंमोन बेनिफ्राय दा आथिखालाव माने ओ दालिफोरखो संनायखौ बांसिन नुयो आरो ना जोंनाव
औ
गोदो सङोमोन बेनि उनाव आथिखालाव एसे सोलायनाय फैबाय।
औ औ औ जोंनियावबो माने सबाय सानावबो माने रायजोफोरनोबाबो सबायजों बेबायदिनो खायसे साम'बो होफायो खायसे ओरैनो सबायजों ना गोरानफोरबो होफायो बा अनला खारैजों उम ना गोरान बेबायदिखौ होफायो आरो
औ -औ।
माने दालियाबोथ' आरो जोंनि जाग्रा गुबै नङा नालाय बेनिखायनो माने जोंनिथिंजाय माने अनला थाबाथाय सबाय थाला सबाय थाबा अनला थाला बेबायदि होयो आरो जोंनियावहाय बेबायदिखौ खालामो जोंनिथिंजाय माने
औ -औ आरो मा होनो जेनेबा गोदोथ' बैराथिबो माने बैराथियाबो साब्रै दङमोन ना हाबा जानाय सानै ओमफ्राय हाबा जायै माने सानै थायोमोन बेनिफ्राय आरो अमाखौथां लानानै मोसानाय बेफोरबायदिखौबो नुनो मोनो गोदो नोंथामोननि थिं बेे अमा खबथां लानानै मोसानाय बा ओ जेनेबा बारुलाम्फा जायो होनो बे खान्थिया दङ दा -दाबो
बेबायदिया नोंथां जोंनियाव गैया जों माने बेबायदिखौ नुनो मोनासै माने
औ- औ।
औ। माने जोंनिखै माने बेबायदि गोदोनिफ्राय सोलियाखै जानो हागौ बेनिखायनो जों नुवासै बा दंबाबो जों नुवासै दा जों जिखिनि नुदों माने खिनिआ दाबो गोसोआव दं आरो जेनेबा।
औ औ औ औ।
खिनिआवनो दोनथनोसै ना औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम औ